हेल' नोंथां फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय नोंथांनिसिम
नोंथांसिमबो गोजोन फुंबिलि
दा जोङो मोनसे आयदा सायख'नानै नोंथांजों सावरायनो थाखाय कल खालामदों आङो सम मोनगोन ना नोंथां? औ औ
जागोन
बिदिब्ला जोङो दा आयदा बायदि सोलोंथाइनि सायावनो सावरायनोसै नोंथां
अ सावरायजागोन नोंथां सावरायजागोन
औ औ जिहेथु जोङो सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' नोंथां माने सोलोंथाइया गुबुन गुबुन बिथिंनि थानो हागौ जेन'बा मोनसेया जाहैबाय जोङो फ फरायसालिनि बा फराफारिनि सोलोंथाइ आरो माखासेया जाहैबाय ओ न'खर न'खरनि बा ओ गावारि माने हारसिंनि सोलोंथाइनि बादै बै जिहेथु फरायसालिनि फराफारिजों फरायनाय सोलोंथाइनि बा बारै गुबुन
औ
आलादा सोलोंथाइ बेबायदि आरो बेबायदि मोननै बाहागोआव राननानै ओ नोंथांनो आङो फोरमायलांनि सोलोंथाइनि बागै एसे जिहेथु सासे जोङो उन्दैयावहाय बयबो ओ सुबुं माहारियाथ' ओ माने बयबो जोनोम जायो नालाय जोनोम जानाय लोगो लोगो जोनोम जाखांनायनि उनाव बियो देरनाय देरनानै लासै लासैनो बियो ओ माखासे सोलोंनानै लानाय बेफोरबायदि थासारिजों बियो दावगालाङो सासे सुबुंनि जिउआ सासे सुबुंनि माने साफ्रोमबो सुबुंनि जिउआनो माने जोनोम जाखांनायनि उनाव माखासे सोलोंथाइनि गेजेरजों दावगालाङो आरोना जेबायादि बेखौ नायोब्ला माने गिबियाव फरायसालिनि सोलोंथाइखौनो हमनानै लाग्रोनोसै जिहेथु फरायसालिनि फराफारिनि सोलोंथाइया जोंनि जिउ दानायाव गोनांथार मोनसे बाहागो जायनि गेजेरजों जों गोबां गियान आरजिनो हायो आरो दा बे हिसाबै सासे फरायसाया गुदि फरायसालिनिफ्राय जागायनानै ओ गेजेर फरायसालिनिफ्राय जागायनानै गोजौ फरायसालिनिफ्राय जागायनानै बेबायदिनो
औ
ओ हायार सेकेणडारि, कलेज, इउनिभारसिटि बेबायदि फरायलांनानै गुबुन गुबुन आयदानि सायावहाय डिग्रि लाखांनानै जुदि उन्दै समनिफ्रायनो बियो मोजाङै फरायलांदोंबा बिनि फरायनायनि जे ओ हार आनजादनि हार बियो जुदि मोजां लालांबाय थायोब्ला बा दावखोलांबाय थायोब्ला ओ बियो गावनि नाजानायनि गेजेरजों ओ जाफुंसार जानानै मबेबा मोनसे सरकारि फसंथानफोरावहाय ओ सा-साख्रि मावनानै गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हानाय बा न'खर सामलायलांनो हानायनि ओ राहा फारि मोनहैनो हायो आरो आरो बेजों लोगोसेनो फराफारिनि सोलोंथाइनि जिहेथु माखासे बिजाबफोर दङ बा माखासे बिजाब बुंस्लायस्लाय आरोबाव जों ओरैबायदि बुंनो हायो जिहेथु फराफारिनि फराफारियावहाय बा फरायसालियाव फरायनो हानाय जेसेबांनाखि बिजाबफोर फरा बिजाबफोर दङ बेफोरनि मोनफ्रोमबो आयदाफोरानो जों मोजाङै नोजोर होयोब्ला जोंनो मोनफा मोनफा गियान होयो गासैबो फरा फा रिनि दोंफ्रोमबो आर्टिकेलानो हक बा दोंफ्रोमबो फरायानो हक माने जों बेनिफ्राय मोनसे मोनसे गियानखौ जों मोनजोबनो हायो आरो जों जुदि मोजाङै बुजिनानै नायोबा जिहेथु ओ सानखान्थिनि बिथिङावनो नोजोर होदों नोंथां जेन'बा
औ
जोङो गुदि फरायसालियाव फरायनाय समावहाय से नै थामब्रैखौ फरायो बेनि उनावहाय जोङो दाजाब दानख' सोलोङो सानजाब सोलोङो राननाय सोलोङो दा बेफोर दाजाब दानख' सानजाब राननाय बेफोरो जोंनि जिउ खुंनायावबो गोनांथार मोनसे बाहागो माने फराफारियाव फरायनायजों लोगोसे बेखौ जोंनो ओरैनो सरासनस्रा जिउ खुंनायावब बो नांगौ जिहेथु जोङो ओ दखान गलाफोर होयोब्ला बा माबा मोनसे हिसाब खालामनो गोनां जायोबा जों बेखौनो माने बाहायनो गोनां जायो आरोना बेबायदि ‌ दा सोलोंथाइनि बिथिंखौहाय दोनथ'नानै बा फराफारि फरायसालिनि सोलोंथाइ फारसेखौ दोनथ'नानै आङो गुबुन फारसे दिगजोंहाय सोलोंथाइनि बागै एसे ओ नोंथांनो फोरमायनो सानदों। दा जोङो आरोबाव फराफारिनि अनगायै गुबुन सोलोंथाइ होननानै बुंबावोब्ला जोंहा नोजोर होनो गोनाङा जाहैबाय जोङो गेदेर सुबुंखौ जेन'बा मान होनो सोलोंनाय जोङो सासे गावनिफ्राय देरसिन सुबुंजों जों माबायदि रायलायनांगौ माबायदि आखल आखु दिन्थिनांगौ बा जोङो गावनि समान बैसोनि सुबुंजों माबायदि रायलायनांगौ उन्दैसिनफोरखौ माबायदि अननांगौ ओ बेफोरनि आखल आखुखौ सोलोंनानै लानायाबो मोनसे सोलोंथाइनि फारियावनो गोलैयोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ जिहेथु नोंनि आखल आखु नोंनि ओ मावनाय दांनाय ओ नोंनि राय बाथ्रा बुंनाय बेफोरनि गेजेरजोंबो सासे सुबुंनि ओ मोजां गाज्रिखौ हमदांनो हायो बेनिखायनो जोङो मोजां आखल आखुखौ जोङो। सोलोंनानै लानाया जोङो समाज नि गेजेरनिफ्रायनो जोङो सोलोंनानै लायो बेबायदि
औ।
आरो बेजों लोगोसेनो जोंहाथ' ओ जोंनि गामि ओनसोलाव संसार जानायावहाय बा गामि समाज सामलायनायावहाय माखासे जोंहा। नेमखान्थि आसार खान्थि बेफोरबायदि थायो। समाजजों सोमोन्दो गोनां दा बेफोरखौ जोङो। ओ फराफारियाव फरायनाय बिजाबनि अनगायै। गामि बबेबा गामि ओनसोलाव बा गावनि गामि ओनसोलाव। सोलिनाय नेमखान्थि आसार खान्थि। बेफोरखौ जोङो सोलोंनानै लानो हायो। बेनिखायनो ओ सोलोंथाइया माने गुबुन गुबुन रोखोमनि जानो हागौ आरो ना नोङो दुब्लि बारियाव आबाद मावनायाबो जों ओ गेदेर सुबुंनिफ्राय जोङो बेफोरखौ सोलोंनानै लायोबा जोंनिफ्राय सिगाङाव जाय रोंदों बिसोरनिफ्राय जों सोलोंनानै लायो बेबायदि आरो गोबां दङ नोंथां। आहा बेनिखायनो आ आङो ओ नोंथांनि नोंथांनिफ्रायबो माने सोलोंथाइनि बागै फंनैसो मिथिनानै लानो लुगैयो आरो
औ नोंथां औ औ नंगौ नंगौ। जिहेथु माने सोलोंथाइ सोलोंथाइाथ' माने गुबुन माने। गोबां जों जिउआवहाय माने। बे मानसि हिसाबै बा जि जिब जुनारानो सोलोंथाइ लायो नङा होमबा। जोंथ' मानसिसो जिहेथु जों मोसौफोरखौनो नाय
मोसौफोरानो जेनेबा जों मोसौफोरखौनो जों फोरोङो मोसौफ्रानो जोंनिफ्राय जिहेथु जों मोसौखौनो फोरोङो हालौनाय मारा होनाय बेफोर माने बिसोरनो सोलोङो जों बे' मानसि नङा होमबा जोंना सोलोंनो गोनां बहुद दं लाइफआवहाय जों माने थैजासिम सोलोंलांनांगौआनो जायो बा जों सोलोङोआनो नङा होमबा। थैजासिम सोलोंलाङो सोलोंनायनि बिथिङाव माने। सोलोंनाय होनोबा गोबां रोखोमनि दं जेनेबा जों जिउ गावनि जिउ दानो थाखाय जों माखासे खामानि सोलोंनाय बा जेनेबा नोंथाङा बुंलांबाय जों उन्दै समनिफ्राय उन्दै समावहाय जेनेबा जों गावनि जिउ दानो थाखाय बा गावनि माने स्टार्टिंआनो जाहैबाय जोंना फरायनाय। जिहेतु स्कुलनि बा फरायसालिनि सोलोंथाइया जोंनााव माने गोनांथि सबसे नाम्बार वानाव जाहैबाय जोंना ओ फरायसालिनि सोलोंथाया जोंनि थाखाय माने बिराद गोनांथि आरो नैबे आथिखालनि जुगावहाय जिहेथु जों जेखि मावा इन फिउसार माने उनावहाय जोङो इयुनाव जिखि मावा बा जों माखासे फालांगियारिखौनो माव माखासे जिखुनु खामानिखौनो माव माने जोंना माने फरायसालिनि सोलोंथाइखौ जोंनो माने बियो नाम्बार वान नांथारगौ जायो आरो जिहेथु जों मोनसे साननानै नाय मोनसे गलाखौनो खुलि।
उम।
गलाखौ खुलिनो थाखाय जोङो माखासे बिराद माने जिहेथु जोङो जोंनि जोंनाव फैनाय कास्ट'मारफोरजों माबायदि रायज्लायनांगौ
उम
बा जोङो बुस्थुफोरखौ बुस्थुफोरनि सायावहाय माबायदि बुं फोरनानै होनानै बुस्थुफोरखौ फाननांगौ बा मानसिफोरजों माबायि बेबहार खालामनांगौ बा माने ओ गलानि जेनेबा हिसाब खिथाबफोरखौ बोरै बानायनांगौ एफोरो एफोरखौ जोङो माने माने डाइरेक्टलि हाया बेखौ जोङो मा खालामो जोङो बबेबा दखानफ्राव मालायनि दखानफ्राव थानानै जों बेफोरखौ माने सोलोंथाइ लायो बेबो मोनसे सोलोंथाइ।
उम नंगौ।
जिहेथु जों गला मोनसे खुलिनोबा जेनेबा जों खेबसेनो गावनो खुलियोबा जों बेखौ माखासे सो-सोलोंग्रो थारनांगौ जायो जिहेथु जोङो मालायनि दखानाव थायाब्लाबो बाइ मालायनि गलायाव थायाब्लाबो माने बेनि बेनि फारसे जों एसेबाबो जों साइद ब सोरनावबा सोरनावबा एसेबाबो सों खिवनानै बा माखासे जे-जेनेबा मानसिफोरा जाय-जाय एसे-एसे मिथियो माने बिसिरनावहाय एसे एसे सों नानैहाय सोंनानैसो जों माने बेफोरबायदि सोलोंथाइफोरखौ लानानैसो जोङो गासैबो खामानिखौ माने जोङो मावनो हायो आरो। जिखुनु खामानि जा जि माने जों जिउआवहाय जों थांनानै थालांनाय जों बोरै थांनानै थागोन बेबो मोनसे माने जों सोलोङाबा जों बेखौबो माने जों रोङा। माने ओंखायनो माने सोलोंनाया जोबोद गोनांथि आरो जोंनि जिउआवहाय जों थैजासिम सोलोंलांखायोनो माने जानायनिफ्राय लानानै जों गोरलैनिफ्राय सोलोङो नङा होमबा। जों थाबायनायनिफ्राय लानानै जों सोलोंबोनाय।
उम।
ओ जों जन्मनिफ्रायनो माने जों सोलोंनायानो माने माने मा माबा आरो मोनसेहाय जोंहा
जिउनि बाहागो।
जिउनि बाहागो मोनसे माने बे इम्परटेन्ट बाहागो आरो बाहागोखौनो बुंनो जोनोम लानायनिफ्राय माने थैजासिम जों माने फ्राय सोलोंलांनांगौआनो जायो आरो।
उम-उम नंगौ।
बेबायदिनो जेनेबा मोनसे खोथायाव हमनानै ला जों माबा मोनसे बायसान्सआव माबा मोनसे जायोब्लाबो जोङो जेनेबा। जोंना जोनोम जोनोमनिफ्राय जेनेबा आथिं आखाइ मोजांमोन। बा माबा मोनसे खारनाव जोंना माबा मोनसे जाबाय आथिं आखाया बा जों बेजोंबो जोङो माबा मोनसे जाखांनायनि उनाव जोङो बोरै सोलिनांगौ जेनेबा जोंना आखाया फारसे गैला। हबा जों बोरै सोलोंनांगौ बा बोरै सोलिनांगौ। बेखौबो जों सोलोंनांगौ जायो माने बेनिखायनो माने सोलोंनाया जोंनि जिउनि मोनसे। माने बिराद गोनांथि मा होनो बेखौ माबा आरो। आयदा सोलोंनाया जोंनि थाखाय। जेनेबा नोंथांजों सोलोंथाइनि बेखौ रायलायनायनि थाखाय। माने रायलायनानै मोजां मोनबाय आरो नोंथाजों। जोंना समावबो जाबाय नङा होमबा नोंथां।
बिदिबा दोनथ'नोसै ना नोंथां।
औ नोंथां औ।